हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा नोंथांसिम गोजान बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोननाय थाबाय नोंथां।
अ
औ जों होमब्ला दिनै माने आबाद मावनायनि आयदानि सायाव सावरायलांदोनि नामा नोंथां? औ जेनेबा नोंथांमोननि जायजाय नोंथांमोननि ओनसोलनिथिंजायहाय माने माबायदिहाय माबायदि माने आबादफोरखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंथिं थ' दा जोंनि ओनसोलावल' नङा गोबां ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर ना नोंथां बेनिखायनो गासैबो मनायनि आबादखौनो मावनाय जायो आरो। बेजों लोगोसेनो ओ उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो दा नोंथांनो आङो माइनि आबाद खौ ओ माबोरैहाय गायनाय जायो नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां फोरमायजागोन ना
औ औ दे जागोन दे
दा बिदिब्ला जोंना माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया फोग्रोनो नांगोन बे खोथिया फोग्रोनो जोंहा फुराना माइनिफ्राय जोङो माइज्लि बासिना दोननाय जायो आरो बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो बेखौ फाथो नि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रि बा दंग'फोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हरनै बा हरथामसो जों सोमना दोननानै बेखौ बोखांना लाबोनानै जोङो हायाव लखबना दोन नाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो थालिर बिलाइ बा जोङो थास' बिलाइ जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा जा बेरो बेनि थाखायनो बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो खोथिया फोनाय जायगाखौ मोजाङैहाय एवना लानानै जङो बेयाव जोंनि न'निनो मोननाय रासायनारि जेनेबा न'निनो मोननाय गोबोरखि हासार बा बोरमानि एबा एम्फौ लाथा फिसिना खि बेफोरखौ जोङो सारना होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बे जि माइजिलि खोबनानै जों बेखौ खादा बा खेरखाफोराव लानानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो सारै सारै फोना होनाय जायो आरो आरो ना नोंथां
औ
औ बेनि उनावहाय जेब्ला ओ बे खोथियाया जौ लांगोन फुनो हानाय ओ जाहैगोन अब्ला जों बेखौ रुवानि बा हाजिरा लानानै जोङो फुनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै आलि आलि गो दान आलि दानानै जोङो ओ ट्रेक्टर हालेवनानै दै मोजाङै सोनानै जों माइ गायनाय जायो आरो ना नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय माबोरैहाय माइनि आबादखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा थिग दाबावैसो बुंनानै बायदिनो एखे रोखोमनि खोमैनो माने आबादखौ माने मावलांनाय जायो आरोना
ओ ओ नोंथां
दो नोंथाङा बुंलांबाय जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनोथ' जेनेबा माइग्लि माइ नांगौ जायो नङा होमबा
बेखौ जोङो आगोलाव जेनेबा आबाद मावनानै मोनबोनाय जेनेबा जितु माइ बे माइ बोरायनिफ्रायनो मान जों माइलिखौ बानायनाय जायो ओ जोङो न'खराव गैखायाब्लाबो माने जों हाथाय बाजारनिफ्रायबाबो जोङो बेखौ बायनानै मोनो नालाय जोङो बेनिफ्रायबो माने जों लाबोनो हायो ओ जेनेबा बेखौ जोङो लाबोखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो फाथो बस्थायाव जेनेबा बेखौ सोनानै आरामसे माने जोङो खाथिनि जेनेबा फुख्रिफोरावहाय जोङो माने बेखौ सोनानै दोननाय जायो आरो ना जेनेबा सोमनानै दोन्नांगौ ओ जेनेबा जोङो बेखौ सानसे हरसे सोमना दोननाय जायो आरोना उम बिदिनो जोङो जेनेबा बेखौ सोमखांनायनि उनाव बेनि अखानायै जोङो बेखौ माने थिखांनाय जायो जेनेबा आधा बेलासे सम बेखौ दै सर'नो थाखाय दोननाय जायो आरोना ओरैनो बस्थ थाजों लाबजोंनो बेनि उनावहाय जोङो माने बेखौ मोनाबिलि जानाय समाव माने बेखौ बस्थानिफ्राय दिहुननानैहाय मोनसे ओ जेनेबा उसुंदा एबा न'नि एसे साखा थानायाव जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो ना जेनेबा बिदिनो लायै बिलइै बिदिनो खोबनानैोन दोननाय जायो आरोना। जेनेबा बेयो गारजा बेरगोन बेरगोन नालाय अब्लासो बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बेखौ फोनो थाखायथ' जोंहा फोथारबो नांगौ जाहैबाय बेनि उनाव जोङो फोथार बो हालेवबाय जेनेबा मोसौजों एबा ट्रेटरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो दानि दानि दानि जुगावथ' बेनि उनावहाय जोङो माने हाया जे हालेव हालेवखांनानै जेनेबा हाया मोननाय मोनबाय। जेनेबा बेखौ खोथियाखौ फोजानाय जाबाय आरो ना बेनि उनावहाय जों खोथियाखौ फैनाय जायो। जेनेबा जोङो फोखांनायनि उनावबो जोङो हासारबो होनाय जायो। बिदिनो जेनेबा बायनानैबो मोनो दानिया बिदिनो थिग बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ जेनेबा फोखांनायनि उनाव जोङो दानसे बा दाननैसो सम नेनांगौ जायो आरोोना जेनेबा बियो जेनेबा जोङो माइग्रिखौ फोबाय जेब्ला बियो खोथिया महर मोननो थाखाय जोङो दानसेबा दाननि सम नेनांगौ जायो आरो ना।
औ औ
औ बेनि उनावहाय जोङो माइखौ जेनेबा बे खोथाया खोथिया महर मोनबाय जेब्ला जोङो बेखौ गायजासिगोन नालाय बेनि उनाव जोङो रुवानिफोर लानानै माने जोङो माने खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो माने दुब्लियाव माने खोथिया फुरां फुबाय थानायावनो जों माने फोथारखौबो हालेवलांबाय थानो थानायखौ नुनो मोनो आरो ना। जेनेबा जे खोथायाखौ फुखांबाय जेब्ला जोङो बेखौ डाइरेक्टहाय माने गायजानो गायनो हायो जेनेबा बिदि खालामो आरोना दानि सुबुंफोरा
उम
थिग बेबायदिनो बिदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोंथिंबो मा मा आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनिथिं जोंहाय जेनेबा बिदिनो रनजित बिदिनो माइब्रा माइ बिदिनो जोसा आसुमाय बिदिनो बहुद रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना माइनि आबादखौ
उम
बिथिंसाहाय जोंहा उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो आरोना जेनेबा मैगं थाइगंनिबो जेनेबा बिदिनो जोगोनार बिदिनो पानिलाव खुमब्रा फालौ बिदिनो जेनेबा मा होनो बेखौ खुसेरफोरनिबोा माने खोथि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना। दानिया खुसेर थाइसुम बेफोरबाय बिदि जेनेबा मा होनो बेखौ थरबुज बेफोरबायदि जाग्रा जेनेबा जोङो गरमफोरावबो जाजायो नालाय बेफोरखौ जेनबा खुसोर रोसिफोरखौ दा जो दा जोंथ' दा गरम बोथोरबो नङा होमबा? जेनेबा बेफोरखौ जोङो मानि आबाद मावनायजों जेनेबा जोङो फाननोबो हाबाय जोङो जोंहा फैसाबो मोनबाय। मैगं थाइगं फाननानैबो बिदि आबाद मावनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय
जागोना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां नोंथांमोननिहाय माने बिदि मैगं थाइगंनि उफ्रा खेथि मावनाय जायोना।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो उफ्रा खेथि मावनाय जायो जेरै थास' गायनाय जायो। पटल जिंखा जोगोनाद भिन्दि दा बिदिनो गोबां मैजं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरो बिदिनो जोङो माइ जों जोंहा माइ लगायबाथ' जाया नालाय बेनि थाखायनो मैगं थाइगंबोथ' जों गायखा नांगौना बेनि थाखायनो जों उफ्रा खेथि मावनाय जायो आरो। औ बेखौ जोङो उफ्रा खेथि मावनानैहाय जोङो ओ बा हाथाय बाजारावबो फान नानै जों रांखान्थि गोबां मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां जोङो न'वावबो मोनाजाबाय। फारसेथिं आरो जोंहा रांखान्थियावबो गोबां मुलाम्फा जायो आरो ओ नोंथाङा थास'खौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा एसे फोरमायनाांगोना नोंथां?
औ फोरमाय हागोन नोंथां औ जेनेबा जोङो था स' थास' होनोब्लाथ' जोङो जेनेबा जिहेथु थास' जेनेबा जोङो जिहेथु बेफारिफोरा जेनेबा थास'नि खेथि खालामनायफोरा जेनेबा ओ बिसोरो थास' गायबाय नालाय जोङो जेनेबा गोदान आबाद थास'नि आबाद मावगोन जेब्ला जाय सुबुङा बे मानसिया माने जि माने गायफेरखाबाय थानाय मानसिनियाव थांनानै माने बिनिफ्राय माने थास'खौ बिदानखौ लाना फैना जायो आरोना जेनेबा बियो जेनेबा थास'नि जेनेबा मा होनो बेखौ बिदिनो थास' थास'नि जिथु बिदान खर' माने बे खिलिनाय बेखौ लाना फैनाय जायो आरोना बेयो जेनेबा बे हायाव एवग्रोबाय हाखौ बेनि उनावहाय जोङो थास' फबबाय बिनि उनावहाय जोङो माने जिगाब एबा नाराखौ जोङो बिनि सायाव थाफिनना होनाय जायो। आरोना जेनथु बेयो जेनेबा गाज्रि जाया जेनेबा बोथोर मोजां मोननानै माने बियो एसे दै होबाय थानांगोन। जायो आरोना बेयाव थास'खौ जोङो फोथांनो थाखाय नारानि सायाव। जेनेबा जोङो बेयो नारा होफिनबा माने थास'आ मोजां खिलिबोयो होननानै मिथिनाय जादों आरो ना आङो एसे मिथिनायावहाय बिदिनो मावनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय माने थास'नि खिथिखौ ओ जोंहा माने थास स' थास'खौथ' जोंनि खाथियाव इमानबो गायद्राया माने मा खाथियाव माने दोङो आरोना जोंनि जेनेबा दैमा फाग्ला दैमा दोंङोनालाय जोंहा बेनि सेराव गायनाय जायो आरोना।
औ
ओ जोंहा बिदिनो हाग्रा बंग्राबाबो बिदिनो बहुत मैगं मोननाय जायो आरोना जेरै ओ जोंनि लागोयावहाय दिंखिया मोनो। जेनेबा बिदिनो दै दंग'आव सिब्रु मोनो जेनेबा दैमा खाथि नालाय जोंहा जेनेबा जोङो हेलांसि मोनो। मोनो बिदिनो जोङो बे थास'आथ' थाखाबाय थास' बिबार थास' आइथिं दैमा सेर थास' बिदिनो थायो आरोना थास'आ फ्रायानो। जेनबा आरो मा ओ होनो बेखौ? ओ मा होनोमोनथाय बेखौ जेनेबा गोखा बुस्थु आरोना जेनबा ओ बा मा होनो बारसिखि ओंख्रि बेफोरखौबो मोननाय जायो आरोना।
औ
नोंसोरनिथिंजाय मोननाय जायोना? जेनेबा मा होनो बिखौ? थन्द्रा इलांसि बेफोर बायदि दैनि मैगंखौ
थां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गामि ओनसोल नालाय जोंहा ओ दै जिं जिंबा फुख्रि फुख्रि जिं जिं होलोंसि बिदिनो ओ मनदिया बेफोरो थायो आरो। आरो जोङा फोथार फोराव धन्द्रा बेफोरो थायो आरो आरो हाग्रा बंग्राफोरावहाय ओ दिंखिया बेफोरो थायनाय जा ओ थायो आरो बेफोरखौनो जोङो खानानै जानाय जायो आरो दिंखियाखौ जोङो बैसागो बोथोर समावहाय जानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा गोबां ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ ओ फिथाइ सामथाइनिबो जेरै जु ओंखामबो जोङो थरमस नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि ओ आरो जोंहा ओ ग्रिबिलाथि बेफोरखौबो जोङो गायनाय जायो आरो आरो जोङो ड्रागन बि गायनाय जायो आरोना नों‌ थां बिदिनो जोंहा गोबां आबादफोरखौ गायनानै जोङो बिदिनो बेफार फालांगिबो खालामनानै जोङो गावनि जिउखौ बा न'खरखौ जोङो सुंथानो हायो। आरोना नोंथां ओ आथिखालावहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ आबाद आबाद मावनाय समाव माजों बांसिन हाल एवनानै आबादखौ मावनायखौ नोंथाङा आथिखालाव नुनानै मोनदों। दों एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
जों आथिखालाव मावनाय नोंथाङा नोंथाङा मा सोंदोंमोन एसे बुंफिननो हागोन ना माने।
औ औ ओ नोंथां नोंथां आथिखालाव माजों बांसिन हेवो इखो ओ फोरमायनो होदोंमोन आङो नोंथां।
अ जेनेबा फोथारफोरखौ ना
औ
हेलौ नोंथां
अ खोनायाखै नामा नोंथां?
अ एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नोंथां ओ दे ओमबा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैखाबाय नालाय। ओ नोंथांजों माने आ बादनि बागै एसे सावरायनानै आङो माने नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्रायबो माने आङो मिथिनानै मोनबाय दे नोंथांमोन ओनसोलाव माबायदिहाय माने आबाद नङा ओमबा नोंथां? गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम औ दे ओमबा।